आंथ दा नोंथां ओरैनो दंथ'यो
अ आं नोंथांजों मोननैसो गोनांथार बाथ्राफोरसो रायज्लायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ रायजलायनो हागोन दे नोंथां आंथ सिगाङाव थालिर आबाद मावदोंमोन नोंथां
ए दा नोंथाङा थालिर आब्र मावनायनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोर फोरमायनानै हागोन नामा
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो मा मानोना आं बे आबादखौनो सिगांहाय मावनानै आंनि जिउखौ खुंबोदोंमोन
अ दे होमबा फोरमायना होदो नोंथां
अ अ थालिर आबाद मावनाय ना नोंथां दा थालिर आबाद मावनाया जाहैबाय मोनसे बिराद बिराद मोजां आबाद जाय आबादजों जोंङो जोंनि जिउखौ मोजांङै सुंथानानै बा खुंनानै थानो हायो ओ दा बै थालिर आबादखौ मावनो थाखाय जोंङो गिबियावनो जे जोंनि गायगोन जायगा बा हा बेखौ जोंङो नायग्रनानै लानाया गोनांथार मानो होननानै नानै बुंङोब्ला बे थालिर आबादा ओ हानि सायाव सोनारो जो‌ सिगाङावनो ज थालिर गग हा ज खालामनानैनायग्रो नांगोन बे हाया थालिर आबादनि थाखाय मोजां नंगौना नङा दा बेखौ टेस्ट खालामनो थाखाय जेखुनु ओ ओ जायगा जायगा थायो टेस्ट खालामग्रा बेयाव लांनानै नोंथाङा टेस्ट खालामनो हागोन दा बै ओ थालिर आबाद ओ गायगोन जायगाया जि डिग्रि सेन्टिग्रेदनिफ्राय थामजिबा डिग्रि सेन्टिग्रेड सिम जानांगौ बेनि बिदुंनि
ओ आरो बैहाय जेनाखि थालिर गायगोन जायगा बैहाय सानफ्राम साथफ्रामबो सान्दुं नांनाय जानांगोन जायगाया आरो ओ दैनि मोजां सुबिदा थानांगोन आरो बैफोर थालिर बागानफोरा जेनाखि ओ बार बारनाय समावहाय बायनाय गोरलै जायो दा बैफोरखौ नायनानै जे जेनाखि थालिर बा ओ जे जेखि बार बारनाय समाव बाया बैनि थाखाय नोंथाङा ओ थालिरखौ सिगांङावनो जेनाखि बबे जायगायाव ओ जेनाखि मोजांङै जागोन बेखौ मोजांङै नाय नाया गोनांथार आरो बेजों लोगोसे बै थालिर बागान खालामगोन जायगानि हाया ओ मोजांङै जेनाखि हासार गोनां जानांगोन आरो हाया बारा गिसिद्रायबो जानाय मोना आरो बारा गोरानद्रायबो जानो नांङा आरो ओ हानि ओ पिस मआ सिक्स पइन्ट जिर'निफ्राय सेभेन पइन्ट फाइभ सिन जानानै गोन आरो बैहा बै जायगायाव दै थाबाय थानो मोननाय नंङा नोंथाङा दैखौ बलायनानै होनो हानांगोन आरो दा बैफोरबायदि हाखौ नोंथाङा ओ ओ जेनाखि नायखांनायनि उनाव बबेबायदि हाया गायजागोन बेखौ थि खालामनानै नोंथाङा सायखनानै ला ग्रोदो बेनि उनाव नोंथाङा ओ जेनाखि थालिर ओ बेखौ लाबोनो नाजादो ओ दाथ‌थालिर फुलि खालामग्रा गोबां जायगाफोर दंङ दंङ बैफोराव नोंथाङा लायनो हायो बा गावब गावनो ओ बै फुलिखौ बानाय हायोबो दा बैफोरबायाददि फुलिखौ लाबोनानै जेनाखि ओ गाय गायजागोन हायाव ओ नोंथाङा गायनो हागोन आरो आरो बैफोरखौ ओ गायनो थाखाय खाय ओ गिबियावनो ओ नोंथाङा हाखौ मोजांङै हालेवनानै लाग्रोनांगोन ओ मानो होननानै बुंङोब्ला बै हायाव थानाय ओ जेनाखि बंग्रा बैफोरो थालिरखौ ओ जेनेखो फोथैनोबो हागौ बा थालिरनि जौगानाय याव हेंथा होनो हागौ बेनिखायनो नोंथाङा बै हाखौ गिबियावनो मोजांङै हालेवग्रोनानै लानो नांगोन बा हाग्रा बंग्रा गासैखौबो मोजांङै ओ फोसाबनांगोन आरो नोंथाङा बै हाखौ ट्रेक्टरजों हालेवोबा खननै खनथामसो हा मोजांङै हालेवनानै लाग्रोनांगोन जाहाथे हा मोजांङै ओ मोनोबा हाग्रा गैैयै जायो ओ दा बेनि उनावहाय नोंथाङा जेनाखि थालिर बिफां ओ बेखौ लाबोदो बे नि उनावहाय जेनाखि नोंथाङा गायनायनि थाखाय जेन'बाथ' नो ओ आङो गिबि ओ सिगां बावहाय जिबा जिबा बिघायाव मावनाय जादोंमोन नोंथा दा बैहाय ओ जेनाखि गायनाय आव आङो माखासे हाजिरा ओ महरै आङो माखासे गायगिरिफोरबो लाफादोंमोन आरो आं बै समावहाय जेनाखि हा खुरनो थाखाय ओ बै हा खुरग्रा ओ जेनाखि मेसिन बेखौ ओ बाहायदोंमोन बेजों थाब थाबसिन खुरजायो आरो बेनिफ्राय गायनानै होजायो थाब थाब ओ दा बैफोर बेबायदिनो थालिर फिफांखौ गायदो ओ दानिया गायखांनायनि उनाव नोङो ओ बै थालिर फिफांखौ जेनेबा ओ बे बेफोरखौथ' जिब जुनारफोरा जायो नालाय दा बैफोरनिफ्राय संरैखाथि होनो थाखाय नोंथाङा जेना खि बारि बा जेवरा ओ आथिखालावथ' जेनाखि बाजारफ्राव ओ बै मुसारि बायदि ए सोंखनग्राबो मोनो बेखौबो होनानै नोंथाङा ओ जिब जुनारनिफ्राय बेखौ रैखा खालामनो हा हायो ओ जुदि नोंथाङा ओ बैफोरबायदि जेनाखि जेवराफोरखौ होयो होमब्ला जिब जुनार फोरा मोनजाला ओ आबादा मोजां जासै दा नोंथाङा बैफोरखौ ओ होखांनायनि उनाव थालिर बिफांनि ओ जौनाय आरो देरनायखौ थाल लाबाय थानांगोन बेयावहाय ओ दैखौ नोंथाङा ओ दै जमा जादोंब्ला बलायनानै होनांगोन आरो दै खमद्राय जादोंबा बेखौ ओ सोनानै होनांगोन मानोना थालिरनो एसे दैनि गोनांथिबो जायो ओ आरो बेयो बांद्राय दैखौबो बेयो सहायनो हाया बेनि थाखायनो नोंथाङा जोबोद जोथोनै लाथारनांगौ आरो। दा बै ओ थालिर बिफां गायनायनि थि समानो जायैबाय ओ जुन जुलाइ जेन'बा अ बै ओ सिजोनावथ' एसे अखाबो हायो नालाय बेनिखायनो ओ बै समावहाय गायनो मोजां आरो नै ओ फेब्रुवारि मार्च दानाव नोंथाङा ओ जेनाखि थालिरखौ गायोब्ला नोंथाङा ओ दैनि दै गग्रा मेसिनखौ बाहाय नांगोन बा दै सारग्रा मेसिनखौ बाहायनांगोन नोङो। बै समावहाय मानोना फेब्रुवारि, मार्च टाइमाव अ खा हाया बेनि थाखायनो नोंथाङा ओ जेनाखि दै सारग्रा मेसिन बेखौ बाहायनांगौ जायो आरो बै थालिर गायनाय ओ टाइमाव जेनाखि ओ नोङो थालिराथ' मेरला रोखोमनि थायो जेरै थालिर ओ दावखा थालिर मुनुवा ओ थालिर सिनि चाम्फा बेफोरबाय दिखौ नायनानै जेनोबा ओ नर्मेल जेनाखि ओ जानथाइआ जाहैबाय गायनायनि थालिर ओ वान पयन्ट ओइट मिटार बाइ वान पयन्ट ओइट मिटार बेबायादि गायनांगौ आरो नोंथा ओ दा ओ थालिरखौ आरो फर्टिफाइभनिफ्राय सिक्सटि सेन्टिमिटारसिम ओ गोथौ जावनानै गायनांगौ नोंथा। आरो ओ नोंथाङा बैहाय थालिरा इ से जौवब्ला बेयावहाय नोंथाङा हासार होबाय थानांगोन दै होबाय थानांगोन आरो नोंथाङा जेर-जेब्लानाखि थालिरा ओ बिबार लायो अ ब्ला बेयावहाय नोंथाङा ओ जेनाखि एम्फौफोरा जानो हायै बाय दि मुलि होनांगौ, दा बेनि उनावहाय जोङो जेब्लानाखि जि बा जिबा मा मासनि उनावहाय जोङो थालिर फिथाइखौ मोनहैनो हानाय जायो आरो आरो नोंथाङा बै एसे गोथां थानाय समावनो थालिर ओ फिथाइखौ हान्नांगौ बेनि उनावहाय फोमोननां गौ बेनि उनाव नोंथाङा बै थालिर फिथाइखौ फान्नो हानाय जानांगोन आरो, आरो बैफ्रा आ थालिर फिथाइ खौ फान्नानै नोंथाङा गोबां रां आरजिनो हागोन बेबायदिनो जोङो थालिर बिफां गायनानै जोंनि जिउखौ मोजाङै खुंनो हानाय जायो आरो ओ जोङो ओ थालिर बिफांनिफ्राय बेबायदिनो मुलाम् फा मोननो हायो आरो नोंथां। दा आङो नोंथांनावबो ओ सोंनो लुबैदों जे नोंथाङाबो माबाफोर आबाद मावखांबाय नामा?
आंथ' नोंथां आबादखौ मेरला रोखोमनि आबाद मावखांबायमोन बिनि गेजेराव आं फाथो मावखांबाय।
दा नोंथाङा जायखि। जखि जाया बेफोरनि गेजेराव मोनसे आबादनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो।
जागोन नोंथां आङो गिबियाव सिगांहाय आङो फाथो आबाद मावदोंमोन दा नोंथाङा। आलुनि आलु मावनायनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंमोन आं आलु आबाद मावनायनि सोमोन्दै खिथानोसै। आलुआ जादों जोंनि बुहुमाव बयनिख्रुइबो बांसिन। बाहायज आदार महरै बाहायजानाय आबाद। जोङो आलु जों जेब्लायबो समावनो आलु जायो आलु जहल जायो आलु बाथोन जायो। आलु लाफ्रा जायो आलु भाजा माने जों आलुखौ जेजोंबो ओंख्रि जोंनो जानो हायो बेनिखायनो आलुनि दिमानाबो बयनिख्रुइबो बांसिन। बेनिखायनो जोंनि हादर एबा गुबुन हादरफोरावबो आलु मावनाय। बा आलु आबाद मावनायनि बिबाङा जोबोद बारा बेनिखायनो आंबो थांनाय ओ। बाराव माने आलु आबादखौनो मावनाय जादोंमोन जों आलु आबादखौ मावनो थाखाय जों ओ मास। समाव मावगोन माब्ला मावगोन बेखौ जों मिथिना लागारनांगोन जोङो आलुखौ मेने जोङो। ओ गोजां बोथोराव मावनाय जायो जोंनि प्लेन एरियायाव। ओ जेरैहाय अक्ट'बर। सेप्तेम्बर, अक्ट'बर, नभेम्बर बेसोर मास मोनथामनि गेजेराव मावनांगोन जोङो आलु आबाद मावनो थाखाय। जों। मावनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो सिगाङाव जोङो हाखौ जों नायनानै लाग्रोनांगोन जों हाया मा रोखोम। खोमाव जोङो आलु आबादा जायो होनना बुङोबा जोंनो हाया एसे माने सिदोमा जानो नांनाय नङा जोंनिया एसे हास्राव बायदि सिथा जानांगोन माने दै थायि जानांगोन। जोंनिया आलुवा दै थायै जायगायावसो मोजां जायो जुदि दै थानायबा आलुवा गाज्रि जायो बिनिखायनो जोङो हाया जेब्लाायबो जोंनिया मा जानांगोन दै थायै एबा एसे गोरान जानांगोन। जोङो बेनि थाखाय जोङो हाखौ गिबियाव जोङो एवनानै लाग्रनांगोन एवनानै जोङो खनसे एवग्रोदो खनसे एवनानै दखनानै मा सा थानानै जों उनावहाय सेकेण्ड टाइमबावदो सेकेण्ड टाइम नेनानै जोङो मा खालामनांगोन बेनिफ्राय जों दसे दोनथ' ना बेखौ सानब्रै सानबा बा सप्तासेसिम दोनगोन बिनि उनाव जोङो मा आलुखौ जोङो जुदि जोंनिया सिगांफोर गायखानाय थायोबा बेखौ जोङो जोलै हिसाबै दोननो हायो आरो जोंनाव जोलैनि जों मा बाजारफोरावबा सोरनिफ्रायबा जोङो मा मोजां रोखोमनि जोलै नायनानै बेखौ जों बायनानै लानांगोन जोङो बेसेबां बिगायाव बेसेबां बिगा आलौ गायगोन बेखौ नायनानै जोङो बै हिसाबै जोङो जोलैखौबो बायनानै लागोन आङो नै बिगायाव आलु गायदोंमोन दा नै बिगानि थाखाय आङो माखासे गोनां जानाय आलुखौसो आङो गिदिर फोरफोरनिफ्राय बा सोरबा बिमा बिफफोरानिफ्राय जों आं मोनथिनानै बायनानै लादोंमोन बेनि उनाव आङो मा खालामदों ओ खननै एवखांखाबाय आं हाखौ खननै एवखांनानै आंनि हाया रेडि जाबाय आरो खनसे एवबावबाय खनसे एवनानै जोङो मै आं बेखौ मै होबाय मै होनानै आं मा खा लामखो दाना बेखौ नांगोलजों सिरि सिरा बोबाय। जों हाखर बानायबाय बा सेन्टिमिटारनिफ्राय दाइन सेन्टिमिटारसिम गोथौ बेनि उनाव आं आलुखौ मा एसे। जायगा लायै जायगा आलुखौ रानना होबाय आर ना माने गायबाय आलुखौ हाखराव लाइन बाय लाइन होलांबाय बिनि उनावनो आलुखौ होखांजोबनानै आङो आं हारसिं होआखै। माने माखासे न'नि मानसि लाफादेरदों न'नि मानसि लाफादेरनानै आलुखौ गायबाय आलुखौ गायनानै जा य हाल सिरायाव आलुखौ होदोंमोन बेखौ जोङो ज'यै न'नि मानसिखौ लानानै मा खालामखो माने फब नानै होबाय हाखौ हाखौ फबखांनायनि उनाव जों मा खालामखो आलुखौ जोङो मास जेनेबा फिफटिन टु टुइन्टिफाइभ देससो जों नेबाय बा मास मोनसेसो नेबाय बेनि उनाव आलुवा मा होन्दों? फिसा फिसा माने खिलिबाय आरो ना गारजानिफ्राय अब्ला जोङो जेब्ला आलुवा एसे एसे देरो अब्ला जोङो बेखौ लासै लासै मा खा लामनांगोन जोङो आलि खोनांगोन माने जोंनिया आलुवाव मा थानो नाङा थानो मोना होनदों? ओ माने सिदोमा जानो मोना जोंना आलुवा सिदोमा जानो मोना हाया एसे रानस्राव सिथाइल जानांगौ बिदिबा जोंनि आलुवा मोजां जायो बेनिखायनो जों आलु आलुखौ मा होनांगोन बेदरा मोजां थानायनि थाखाय जों बेखौ ओ खोना लानांगोन, जोंना खोना लायोबासो मा होनदों आलु बेदर थांनाया मोजां जागोन। मानो होनोबा बाहाय जोंना मा ओ बेदरा थांनो थाखाय मोजां खाबु मोनगोन। जोंना आलु आलुखौ गायोबा आलु खौल' मोनजाया जोङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो आलुनि बिलाइखौबो जानो हायो। बिलाइ खिलिनायखौबो बिलाइ गोरलैखौ जोङो एन्जर जों जनो हायो बा दस्रा बुस्थुजोंबो जानो हायो बेनिखायनो जोङो ओ जेरैहाय जोङो गोजां बोथोराव जोङो माइ हानाय बोथोराव जोङो एन्जर सानानै एन्जर मोनोबा जोङो एन्जरजों आलुजों जायो बिराद गोथाव जायो। बेनि अनगायैबो जोङो आलुखौ बिनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन ओ बे आलिखौ खैयै खैयै होबाय थानांगोन बेनिफ्राय देरोबा देरगोन देरखांनानै जोङो जेब्ला आलुवा मास मोननै ओ बिदिनो मास मोननै देर मास दुइ मास दुइ मास दुइ माससोनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन बेखौ जेब्ला बिफाङा थैयो बिफाङा थैयोबा जोङो बेखौ द' थैजासिम नेनांगोन। बिफाङा हारसिं थैलाङो थैलांनानै थैलाङोबो जोङो मा खालामनांगोन बेखौ आलुवा होनबा दा सिङाव जोंना देराव देरना थाबाय जेब्ला राबाय अब्ला जोङो बेखौ मा खालाम नांगोन फारि फारि जोङो बुरलांनांगोन बुरलां बुरनो थाखाय जोङो न'नि मानसिया जुदि बुरजाबा न'नि मानसि गोजायैबो बुरनो हायो आरो माखासे मानसि जुदि हा जिरानि गोनांथि जायोबा हाजिराखौ लानांगोन। खिनथु आं न'नि मानसिखौ न'नि मानसिया जोंना बुरजाखा नालाय ओंखायनो ननि मानसिखौ लिंनानै आङो आलुखौ मा खामनाय जादों बुरनाय जादों बुरखांनानै जोङो मा खालामदों? आलु गिदिर गिदिरखौ आलदा आरो फिसा फिसाखौ आलदा जोङो बासिनानै दोननाय जादों। मानो होनबा आलु गिदिरा जोंनि दामा बांसिन आलु फिसाया एसे खमसिन मोनो मानो होनबा जोंना आलु गिदिरासो जोंना साफ्लाय थाङो गोजान गोजानाव जोङो आलु गिदिर गिदिरखौ जोङो माखासे खिनिखौ न'आव दोनबाय आरो-आरो ओ माखासेफोरखौ आङो ओ फायखारिफोरनो फानहरो। फाइखारिफोरनोबो जोङो बुरजा बुरजा जेनबा ट्रेक्टरजों माजों हैनानै फानहरनाय जायो आरो फिसा फिसाखौबो जोङो माखासे नआव जानाय जायो आरो मासेखौ जों गामि ओनसोलाव फाननाय जायो। दा आंहा आलु आबादखौ बेबायदि रोखोमै मावनाय जायो नोंथां। दा बेबायदिनो मावनानै दिनै एसे सुंबोगासिनो नोंथां।
ए थ' नोंथांनि जेनाखि आलु आबाद मावनाय बेखौ खोनानानै ओ जोबोर मोजां मोनबाय बा आंबो बेनिफ्राय गोबांथार खोथा सोलोंनो हाबाय। ओ दा नोंथां जोङो बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै जोंनि जिउखौ मोजाङै सुंथाना हायोना नोंथां?
औ हायो नोंथां आबाद मावनानै मानसिनि जिउखौ बिराद मोजाङै सुं थानो हायो नोंथां दा नोंथाङाबोथ' आबाद मावो आंबो आबाद मावो। माने नोंनिफ्राय आं मा आबादखौ मावनो रोङा बेखौ नोंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जेनेबा नों मावफेरि आबादखौ आं मावबाय नों मोनथिनो मोनबायना नोंथां?
औ नोंथां। दा जोङो ओ जों सानैजों बेबायदिनो आबादनि सोमोन्दै रायजलायनानै दा जोङो गोबांथार खोथा ओ मिथिलायनो हाबाय दा इयुनावबो जोङो आसा खालामो बेबायदिनो आरोबाव गोबां थार जोङो आबादफोरखौ मावनो हागोन बा ओ मावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउ खौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन आरो जोङो ओ इयुनाव जोङो आरोबाव ओ साबसिननिफ्राय हामसिन जेनाखि ओ आबादाव मुलाम्फा जानो हाथों नोंथां।
औ नोंथां औ आंबो बेखौनो ओ मिजिं थगासिनो जे उनफोराव जुदि आबाद मावोबा उनफोराव जोङो दस्रा आबादखौ मावोबा जोङो मा खालामनांगोन साबसिननिफ्राय साब साबसिन जोङो आबादखौ मावनो हानाय जानांगोन हासार बाहायनो हानाय जानांगोन नङा होमबा औ दा बैफोर हासार नाथाय जोङो जानला मोनला हासारखौ बाहायबाबो जानाय नङा आरो रासायनारि हासारखौ बाहायबा जानाय नङा जोङो न'आवनो बानायनाय गोबोर हासार एबा जोङो फेसेवनाय हासार एबा जों खानस्रि हासार बैफोरखौसो बाहायनांगोन जोङो बैफोर खौ जोङो होनदों मै आबादखौ मावबा जोङो मा रासायनारि हासारफोर बिसोनां फोरखौ बाहायनो नाङा मानो होनबा हाया जायो आरो हानिफ्राय जोंना दैयाबो गाज्रि जायो मानो दैया गाज्रि जायो जोंनि हायाव जोङो हासार रासायनिक हासार बाहायोबा बैफोरनि बिसफोरा अखानि दैजों सुस्रालांनानै दैमाफोराव थाङो दैसाफोराव थाङो दा बैफोरजों जोंनि दैफोराबो गाज्रि जालाङो आरो नोंथां
बैफोर जेनाखि आबाद मावनायाव जोङो जे आबाद मावनायाव जोङो जेनाखि न'आवनो बानाय जानाय हासार बैफोरखौनो बाहायनानै जोङो जेनाखि आबादखौ मोजां खालामनो हायो बा बैनिफ्रायनो जोङो दिहुनथाइखौ बांहोनोबो हायो दा आंबो बेबायदिनो आंनि थालिर आबाद मावनायाव आङो जेनाखि गोबोरखि हासार बा न'आवनो बानाय जानाय माखासे मैगं थाइगंनि दाखोर बा बिलाइफोर सेवनायजों बानाय जानाय हासार बैखौनो बाहायनानै आङो थालिर आबादखौ एबारबो मावफिनबावनो नायगिरदों एबार आङो जेनाखि नैजि बिगानिफ्राय नैजिबा बिगायाव आङो थालिर आबादखौ मावनो सानदों नोंथां दा बैनिफ्राय आङो मुलाम- फा जागोन बायदिखौ नुहरदों ओ बा लाखसिम नै लाखनिफ्राय बा लाखसिमाव आंनाव जेनाखि मुलाम्फा बेयो फैनांगौ आङो थालिर आबादखौ मावनायनि उनावहाय आङो ओरैहाय ओ बेंगलाव साप्लााय हरनाय जायो दा बैयावहाय आङो ओ एखमबा हाथासेयाव बिदिनो नैजौ बा थामजौ रां बिदि मोननाय जायो बेबायदिनो ओ आं आङो थालिर आबादखौ मावबोनानै आङो आंनि जिउखौ सुङो सुंथाबोबाय थादों नोंथां
औ होनबाथ' बिराद मोजां नोंथां आंबो बिदिनो माने मोनसे रोखोमनि आबाद मावालासिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बोथोरजों खाब जालानानै मावनाय जायो ओ जेरैहाय आङो सिगां फाथो मावदोंमोन फाथो मावनायावबा आङो माखासे ओ बिराद गोबां रां खामायनो हादोंमोन माने फाथोखौ आं बिदिनो जि बिघासो खुखैनाय जादोंमोन फाथोनो थाखायबाबो जोङो माबायदि हायाव माबायदि जागोन बैफोर हाखौ जोङो सवेलह टेस्ट खालामनांगोन हाफोरखौ टेस्ट खालामगोरनांगोन आरो मा मा हासारनि गोनांथि जायो बेखौ होनांगोन हासारा जोङो राजासान्नारि हासारखौ बाहायनो मोननाय नङा जोङो मा बाहायनांगोन जोङो मिथिंगायारि मोननाय एबा गोबोर हासार गोबोरखिफोरखौ बाहायनांगोन आरो जोङो फिसेव जानाय मुवा बेसादफोरनि हासार बेखौ बाहायनांगोन आरो खानस्रि हासारफोरखौ जों बाहायनानांगोन जायनि गेजेरजों जोङो साबसिननिफ्राय हाबसिन माने हाखौ जोङो गोथाङै लाखिबाय थानायाव मदद होयो दा बेनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो जेब्लायबो ओ फेसेवजानाय हासार बा खांस्रि हासार गोबोरखि हासारखौ बाहाय नांगोन
बेनिखायनो आबाद मावनायाव जोङो मा ओ मोजाङै मोजां मावनांगोन
औ नोंथां दा नोंथांजों ओ जेनाखि माखासे खोथाफोर सावरायनो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय नोंथां आसा खालामो उनावबो आरोबाव नोंथांजों रायज्लायफिननो मोनगोन बिदिबा दोन्थ'नोसै नोंथां औ दे ओइ मारै जाखो